खोनाथारबायना
औ मोजां खोनादों
ब्ला जों दिनै आथिखालाव जोंनि आइजोफोरा सोलोंथाइनि बिथिङाव बेसेबां दावगानो हाखो माबायदि दावगानो हाखो बिनि सायाव
औ औ
जोङो दा नु नुनो मोनो ओ जोंनि आथिखालनि दा ओ मुगायाव आइजोफोरा गोबाङानो सोलोंथाइनि बिथिङाव दावगाबाय बुंनो थाङोब्ला जों ओ ओ ओ सेजौ जौखोन्दोनि खाथियावनो थांफ्रामबायना रावबो दानि जुगाव फरायालासिन थाला औ आगोलनि बायदि दा जोंहा ओ नायनो थाङोब्ला जोंहा दानि जोंनि ओ भारत हादरनि प्रेसिडेन्टनो जोंहा द्रौपदी मुरमु बर' बर' आइजो दा बिथाङा सासे प्रेसिडेन्ट जानो हादों सोलोंथाइ लानायनि गेजे गेजेरजों
फोरखौ गोबां साख्रिफोरनि बेलायाव डिफेन्सनि बेलायावबो माने जों पुलिस आर्मि ना सि आर पि एफ गोबां आइजोफोरखौ खौ सहैनो हानाय नुबाय
रावबो आइजोआानो जोंङो मालायनि सायाव जानो लुबैलिया गाव गावनि आइथिं सायाव गसंनानै थानो लुबैयो उदांस्रि लुबैयो जों बयबो जों मालायनि सिङाव थानो मोजां मोनलिया आइजोफोरा बेनिखायनो जोंङो जों साख्रि बाख्रि नागिरनायावबो हौवाफोरजों समान समान दावगाफादों आथिखालाव आरो गोबांबो साख्रि मोनबाय। ओ आगोलाव बेबायदि नंङामोन मोनाखैमोन दा पुलिसनिफ्राय लानानै ओ पुलिस आर्मिफोरबो मावो बि एस एफ सि आर पि एफ आरो माखासे बेबादि ओ एयारलाइनावबो जब मावो दानाना ओ फोरोंगिरि फोरोंगिरिनि बिथिङावबो जोंङो अफिसावबो डिसि अफिस माखासे सारकोल अफिस गोबाङावनो जोंङो साख्रि मावो दाना
औ माने आइजोफोरा जिनिबो गेजेन नंला आरोना आथिखालावहाय
औ दा नायनो थाङोब्लाथ' जोंङो नुनो मोनो गासैबो गंफ्रोमबो फरायसालिफ्राव जोंङो इउनिभार्स कलेजफ्राव नायोब्ला आइजोफोरखौ बांसिन नुनो मोनो आइजोफोराल' बांसिन अनजिमाया औ आइजोफोरनि अनजिमाखौ जों बांसिन सिन नुनो मोनो बेबायदि हिसाबैब्लाथ' जोंङो आइजोफोरानो बांसिन सोलोंथाइ लादों जानांगौ।
औ औ औ गोदोनि समावथ' जों आइजो माहारिखौ माने एकदम फ्रिदम होआमोन जाहैबायना दा बै समावहायनो जिबायदि जों गादब जाबाय दा जों जिखिनि नै बे टाइमाव जों उदांस्रि मोनफैबाय जेब्ला जों गावबा गावनि थांसखौ माने जों रावबो उन जानानै थायासै आरो माने गावबागाव गावनि थांखिसिम माने गाव हारसिं फ्रिदम जानाय उदांस्रि जानायखौ जों बयबो लुबैबाय आरो होसोबाय जों बे थांखिखौ नङा होनबा
औ ओ ओ बेबायदि फोरोंगिरि बायदिसिनानि अनगायैबो जोंङो आइजोफोरा नार्स डक्ट थर बेबायदि एन जि अ फोरनि खामानि मावो
औ
गोबां बायदिसिना फिसा फिसा प्राइभेट ओ कम्पानिफोरावबो जोंङो खामानि मावो सोहोरफोराव थांनानै
ओं आरो जों गिबियावनो फरायनायखौ माने बानो नाङा बेबायदि जानांसिगोन ना। जेब्ला जों फरायनायखौ जों बा-बानान थायो अब्ला जों मा गाव गावनो एकदम गुबुननि आथिं सिङाव थानाय जाहैगोन आरो। दा बिनि थाखायनो जों बिमा फिफानि सायाव जेब्ला मोजां फराय मोनदों बे टाइमावनो गोसोनानै फरायनांगौ। आरो जों दावबाय सो एखदम होसोथारनांगौ आरो।
औ दा ओ गोदो गोदायनि समफोरावबा जोंहा आइजोफोरखौ फरायहोनानै मा मोनगोन गुबु बुननि न'खरावसो थांगोन सा ख्रिबो मोनखाया न'आवनो थानांगौ ओंखाम ओंख्रि स संनांगौ ना गुरनांगौ जाहोनांगौ बेबायदिल' सानोमोन। आरो गोब ओ रुवाथि थानानै जाहोबोदों बिमा बिफाफोरखौ बेबायदि बखालि थानानैबो जाहोबोदों दानि दिनाव आरो सोलायबाय दा जोंहा फिसा हेनजावानो जा फिसा हौवायानो जा रावनिबो सायाव मुगैला समान नोजोर होनानै जोङो लेखा फोरोङो बिमा बिफाफोरा ना। औ दा जोङो साननानै नायब्ला बिमा बिफाफोरा गुबैयै सोलोंथाइ मोनग्रोदों बेनि उनावसो जोङो फिसाफोरखौ सोलोंथाइ होदों। बिमाफोरा बिमा बिफाफोरानो गिबियाव सोलोंथाइ मोनामोनब्ला जोङो फिसाफोरखौ फोरोंनो हानाय नङामोन।
औ औ माने मोजां गियानजों जोङो दावखो होनोबो हानाय नङा माने इसिबांखिनि लामासिम
दा आइजोफोरा बेबायदि सोलोंथाइयाव दावगानाया जोबोद मोजां। जोङो जोङो गोग्गाथाव आरो आइजो महरै जोङो जोङो गेजेन नंला रावनिबो जोङो माखासे राव रोंनानै जोङो सोहोर नोगोर जोङो हादोर माखौनो गिदिंनो हायो दानिया।
औ औ हारसिं माने बेरायनो हाबाय औ औ बे जों आ गावबागावनि जों ओं जोंनि जायगा ओनसोलावथ जों हारसिं हारसिं गिदिंखायो आरो लोगोफोरजों बेनि अनगायैबो जोङो मा जोंनि आसामनि बाहेर नङा होनबा खौ जोङो गोबां बेरायहैनो हासै आरो जों जोंनि मा जोंनि रोंनायजों जोंनि टेलेन्टजों नङा होनबा
सोलोंथायानो गुबै दा सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंनो जोङो ओ रावफोरखौ रोंनानै सोलोंनानै लायो जोङो हिन्दी इंलिसफोरखौ मोजाङै रोङो ब्ला आरोबाव जोङो गुबुन बेबायदि हादोरनि रावफोरखौ सोलोंनानै जोङो गुबुन गुबुन जायगा जेरै जापान हादोरफ्राव ओ आमेरिकाफ्राव इटालि बेबायदि जायगाफ्राव जोङो साख्रि मावनानै थाहैनाय गोबाङानो दंना आइ
बेफोरबायदिखौ नोंथाङा मोजां होननानै सानोना
औ औ माने जों सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे माने जों जायगाबो नुबाय ना गियानबो मोनबाय बेरायनायाबो जोंनि मोनसे गियान आरजिनाय आरो जों फरायनायजोंसो लोगोसे जों मा बेरायनायजों नायनायजों गोबां सोलोंलांनो हायो आरो जों फरायनायजोंल' माने जोङो न' सिङाव थानानै फराय फरायबाल' जों थांखि सहैनो हाया बिदिथ' ना बिनिखायनो जोङो जेरावबो लोगोफोरजों बेरायनाय ओंखारदावनाय जों गोबां बेबायदिनो सोलो गोरा जालाङो आरो जों हिन्जाव आइजोफोर
आरो बेबायदि लेखा फरा सोलोंथाइनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन फिसा फिसा खामानि मावनायनि सोलोंथाइ लायोना जेरै जोङो आखाइनि हाबानि खामानि मावनाय सोलोंथाइ बेबो सोलोंथायाइयानो गोग्लैयो गाव गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय औ
जि हानाय फालार
दानियाथ' गोबांङानो खानाय बोयो बिउटि पार्लार होयो फोर बेबायदि देलायहोनानै जोंङो आइजोफोरा ओ गावनि जिउखौ मोजांङै खुंनो हादों
सिख्ला समावनो माने गावब गाव बिजनेस खालामबाय आरो दख'ना बेफार ना गस्ला दखानि सोरबा जानाय आदार हटेल ओंखाम ओंख्रिनि आरो ओरै फुदपाटफोरावहाय ममस चावमिन बेबायदि हाबाय आरो
दावगानोहादों ओ ओ सोलोंथाय सोलोंथाइ ओ सोलोंथाइनि अनगायैबो बेफोरबायदि एक्सट्रा एक्सट्रा सोलों थाय लानानै जों बेफोर खामानिखौ मावनो हादों गाव गावनो आइडिया दिहुननानै बे जोंनि थाखाय गोगगाथाव हाबा ला गोगगाथाव साननांगौ आरो बेखौ जे जोंङो ओ खायसे खायसेया जोंङो उन्दैनिफ्राय फरायबोनानै जों आइजोफोरा फरायनानै एसे देरब्ला रां खावरिनि ओ आंखालाव जोंहा न'खरनिफ्राय बारा सापर्ट मोनाना बेनि गेजेरजों जोंङो बांद्राय बुरजाबो फरायनो हाया
औ
बेनि थाखाय जोङो थालांनो गोनां जायो जायफोरा नाजानाय दङ बिसोरो दाहार दुफार लानानैब्लाबो ओ फोरोंङो बा गावनि गोसो थायोब्ला गाव नाजानानै साक्सेस जायो जेरै जोंङो इउ पि एस सि ए पि एस सि फोरखौ होहैनो हायो।
औ।
आरो जोङो एम ए फोर फरायनानै जोङो ओ एम ए खौ जोङो गुबुन साबजेक्टआवबो लानो हायो बर' साबजेक्टआवबो लानो हायो गुबुन गुबुन आयदायाव लानानै जोंहा ओ प्रफेसार एसेस तेन प्रफेसार प्रिनसिपाल बायदि जानो हादों आइजोफोरा।
औ औ।
दा बेफोरबायदि गोबां दङ' जोंनि आसामावनो जा इन्दियावनो जोंनि बि टि सि आव गोबाङाव दङ'।
औ। माने बुहुमावनो आइजो माहारि रिनि गोहोआ दा नुजासारलायगासिनो आरोना।
औ आयफोरा गोबां दावगाबाय बुंनो थांब्ला। आरोबाव जोंहा ओ मोजाङै बेबायदिनो आइजोफोरखौ फरायनायाव गोसो गुदुं गोसो थुलुंगा होबाय थायोबा ओ इयुनाव आरो जों आइजोफोरानो जों आइजोफोरा गोबां दावगानो हागोन जों आइजोफोरानोथ' जोङो अख्राङाव दावबायहैनो हादों ओ जों हाजो दाव हाजो गाखोनायफोरावबो जोङो बादायलायनो हादों आरो जोङो खेला खेला गेलेनायफ्रावबो जोङो गोबां दावगाबाय आइजोफोरा जेरै बेडमिन्टन काबा दि हकि बायदिसिना बेफोर खेलायाव दावगानो हाबाय बक्सिंफोराव आरो जोंङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों माखासे मोसानानै जोंङो दान्स इणडिया दडान्सफोराव ओंखारनो हादों मेथाइ खनगिरिबो जानो हा दों जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बेबादिब्ला जोंङो दिनै बेवहाय दोनथ'नोसै नामा?
औ औ औ दे।